नोंथां हेल' नोंथां
हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों
खोनादों नोंथां आंनिखौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदो बैसागु फोरबो माबोरै फालिनाय जायोमोन आरो आथिखाल समाव माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ जागोन नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोङो बैसागो फोरबोखौ माने बेबायदिनो जोबोद गाजा गोमजायै खंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां औ गोदोहाय माने जोंहा बैसागु होनोब्लाथ' जोंहा माने मोननै रोखोमै मिथिजायो मानसिनि मोसौनि बैसागु एबा मानसिनि बैसागु औ नोंथाङ खोनादों ना हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ बेबाय जोंहा मानसिनि बैसागु आरो मोसौनि बैसागु होननानै जों मिथिनाय जायो
औ
औ बैसागुनि गिबि सानखालि जोंहा माने मोसौ थुैखैनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ मोसौ मोसौ थुखैनायनि थाखाय जोंहा मानिे जोंहा सानसे सिगांनो जों मोसौ थुखैनायाव नांगौ जानाय माने आइजें आइला बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ माने बेफोरखौ जों नायगिरखाना लानाय जायो आरो नोंथां
औ
औ बेबायदिनो जोंहा माने मोसौ थुखैनायावथ' जोंनो माने गोबां बेफोरबायदिनो ओ दिग्लिति मकति थाराय बेफोरखौ नांगौ जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो मुवा बेसाद मुवा बेबायदिनो माने बेसाद मुवा बेसादनि माबायाव जोङो माने बेबायदिनो फान्थाव औ फान्थाव लाव हालदै गोथां बेफोरबायदि माने गोबां गोबां माने बेबायदि नांगौ बेबायदिनो थारायनि थारायनि माने बेदर बेफोरखौ जों होनाय जायो आरो नोंथां औ जोंहा माने बेफोरखौ सानसे सिगांनो जों बुथुमखानानै दोननाय जायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा माने बे बैसागोनि गिबि सान बैसागोनि गिबि सानखालि माने जोंहा फुङावनो मोसौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां
औ मोसौ थुखैनायाव जोंहा माने जोङो बेबायदिनो थाराय बेबायदिनो मकथि बेबायदिनो दिग्लि गटि जों बेफोरखौ मुथा मुथा खाना लायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा माने बेबायदिनो फान्थाव हालदै लाव बेफोरबायदिनो जोङो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों माने माला सुनानै लाखायो आरो नोंथां
औ
औ बेबायदिनो जोंहा माने जोङो बिदि खालामखांनायनि उनाव जोङो माने मोसौखौ जोङो न'नि हाखर एबा जोङो न'नि जोङो एबा दैमाफोराव थुखैनो लांनाय जायो आरो नोंथां
औ बेनिफ्राय जोंहा माने बे थुखैनायाव जोंहा माने ओरैबायदि मोनसे खुगा सल'बो दंलायो आरो नोंथां बेबायदिनो लाव जा फान्थाव जा माने बोसोर बोसोर जोंहानि मोसौखौ बाराय होबाय था बेफोरबायदि होनना मोनसे खुगा सल' दं दंलायो आरो नोंथां
बेबायदिनो जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव मानिे जोंहा बेबाय बिदिनो औवानि हासुंजों माने जोंहा बेबायदिनो जोंहा हांगारखौ माने थावजों गलाय खाना लानानै बेखौ बेखौ जोङो माने औवानि हासुजों जों मोखौनो थब्बा थब्बा फोननानै होनाय जायो आरो नोंथां
औ औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो थुखैखांनायनि उनाव जोंहा माने जेब्ला बेलासि जायो अब्ला जोंहा माने मोसौनि जि गोदान गान होनाय जायो आरो नोंथां जेरैहाय जोंहा फागा गोदान गोदान होनाय जायो औ बेबायदिनो जोंहा माने बेलासि जाब्ला जोंहा बेबायदिनो जिगाबनि धुना होनानै बेबायदिनो बोग्रिसु बेबायदि होनानै माने मोसौनि भागा गोदान गोदानखौ जोङो फुजा होना बावनाय जायो आरो नोंथां
औ बेनिफ्राय जोंहा बै बेनि गिबि सा बेनि अखानायै जोंहा माने मा माने मानसिनि सान होननानै जों मिथिनाय जायो आरो नोंथां औ बे खालि जोंहा माने बेबायदि जोंहा माने गोथिसिफोरनि माने फुजा होनाय जायो आरो नोंथां औ जोंहा माने गोथिसिफोरनो जोंहा माने बेबायदि जखाय गोदान जखाय गोदान माने गस्ला गोदान बेफोरबायदि बेबायदि बे बेबायदि होनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ बेबायदि होनाय जायो बेनिफ्राय जोंहा माने बै दिनखालि माने गामि गामि गामि फुजा होनाय जायो आरो नोंथां न'खरफ्रोमबो औ बेबायदिनो जोंहा माने बे फुजा होनायनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां माने गोदोरफोरा गोदोरफोरा उन्दैफोरखौ बोसोन होनाय ओमफाय उन्दैफोरा गोदोरफोरनि बोर लानाय जों बेफोरखौ दासिमबो नुनो मोनो आरो।
औ
औ बेबायदिनो जोंहा बैसागोनि से थारिख खालि जोंहा गामिनि जोंहा गामिनि गासैबो माने गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बेबायदि जोङो मोसानो ओंखारलाङो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा बैसागु मोसानायाव आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंहा माने जोंहा बर' आइजो फोरा दख'ना गोमो बेबायदिनो ब्लाउस गोजा फालि गोजा बेफोरबायदि बेनिफ्राय बिबार खानाय थखायाव बिबार फोथा गोदोर बेफोरबायदि लायो आरो नोंथां। औ हौवाफोरनि बेलायाव जोंहा माने बेबायदिनो गामसा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ बेफोरबायदि लायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो माने गामिनि खाथि खाथि जोङो मोसानो थांनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ नोंथांङख खोना औ बेबायदिनो जोंहा गामि खाथि खाथियाव माने बेबायदिनो मोसानो थांनाय जायो गोदोहायथ' जोंहा माने बैसागो खौ से दानसिम लासै खुंनाय जायोमोन होननानै आबौ आबैया खोन्थायो नोंथां।
औ दाथ' जोंनिया माने बैसागोखौ जों स्नि सानल' खुंनाय जायो। औ बेबायदिनो जोंहा माने जोङो बेबायदिनो मोसा मोसा माने जोंहा लास्ट जोबथारनायाव जोङो माने गामियाव मोसानाय जायो आरो नोंथां जमाहाय बेबायदिनो मोसा खांनायनि उनाव औ गोदोहायथ' माने बेबायदि मोसानो थाङोब्लाबो बेबायदि माइरंफोर हरामोननो बेबायदिनो जा बेबायदिनो जोंहा माने गुबुन बेलेग जिराब बुस्थुफोरसो हरोमोन होननानै जों मिथियो आरो नोंथां औ मैगं थाइगं फोरसो हरोमोन नों मोसानो थाङोब्ला। औ दाथ' नाथाय जोंनिया फैसा माइरं बेफोरबायदिखौसो हरो नोंथां औ। बेनिफ्राय जोंहा बेबायदिनो मोसा मोसा जोंहा जेब्ला जोबथा सान जायो अब्ला जों जों गामियाव गो गोग्गोमै रंजानाय जायो औ बेनिफ्राय जोंहा माने रंजाखांनायनि उनाव गासैबो जमा हाय माने मे लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो बैसागोनि नोंथां। औ बेबायदिनो माने गाजा गोमजायै बैसागोनि जोब थि सानाव जोंहा माने बेबायदिनो ओ लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां औ। नोंथांनि ओनसोलावबो बैसागो फोरबोखौ बेबायदिनो खुङो नामा? औ नोंथां खोनादों ना? हेल' नोंथां हेल' नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना?
औ फिसा फिसा खोना फैदों नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंहा माने बैसागो फोरबोखौ जों गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो गामि ओनसोलफोरावबो बेफोरबायदिनो खुङो नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों बिब्दिनो जोंनि ओनसो लावबो जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनायखौ नुबोदों आरो नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों गोदो जेरै से दानहालागै बैसागुखौ रंजा बाजायै फालियो होननानै नाथाय जोंहा दानि समाव बिब्दि फालिनायखौ नुनो थांलिया आरो आरो जोङो गोदोनि बैसागु रंजानायखौ नायोब्ला आरो दानि बैसागु रंजानायखौ नायोब्ला एसे फाराग नुनायखौ नुयो आरो गोदो जेरै बैसागु फैब्लानो बयबो ज' ज' ओ बैसागु फैदों गोदान बोसोरनि होननानै बयबो रंजानायजों ओ ओं मोसानो ओंखारबोयोमोन नाथाय जोङो दानि समाव बिब्दि ओंखारबोनायखौ ओ एसे खम नुयो आरो बयबो ओ बांसिन गावनि खामानियावल' मु खुब जानानै थानायखौ नुयो आरो आरो जेरैबायदि जोङो गोदो जोंनि दोरोङारि दामग्रा आगजु ओ खाम जथा सिफुं थरखा ओ जथा बायदिखौ लानानै ओ बैसागु रंजानो ओंखारबोयोमोन बिब्दिखौबो एसे खम नुयो आरो गावबा गाव ओ खुगा मेथाइ रोजाबनानै बि बिदिनो एदावलायनाय बायदि खुगा मेथाइखौबो खोनानो मोनोमोन ना थाय जोङो दानि समाव बिब्दिखौ एसे खम नुयो आरो बांसिन जोङो दा गोदान मुगानि दामग्रा आगजु बक्स बायदिखौसो जोङो लानानै खायसेखौ मोसानो थांनाय खौ नुयो आरो गावबा गाव हानजा बानायनानै दि जयै मोसायालासे बैसागु रंजानायखौ नुयो आरो ओ बिदिनो जोङो ओ गोदोनि बैसागु रंजानायाव जेरैबायदि मोसौनि बैसागुखौ फालिनाय जायोमोन ओ जोबोर गाजा गोमजायै दानि समाव जोङो मोसौनि बैसागु खौबो एसेबां गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोना आरो ओ मानो होनो ब्ला जोंनाव दानि समाव बांसिन सुबुंफोरखौ जोङो मोसौखौ फिसिनाय खौ नुला बा जोङो मोसौजों हालेवनायफोराबो गैला नालाय बेनिखाय जोङो ओ बेफोरखौ एसे खम नुयो आरो गोदो जेरै बायदि ओ मोसौखौ खैनोब्ला जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय हालदै दिग्लिथि थाराय बायदि बु थुमनानै जोङो बिसोरखौ मोसौनि बैसागु खालि थुखैनानै बिसो सोरनि मोदोमाव ओ फोथा फोननाय थौनि बा सारायनि आरो फुख्रि बा दैखरफोराव थुखैनाय बिब दि हुदाखौ जोङो एसे खम नुयो आरो थेवबो खायसेखौ जोङो ओ न'आव थानाय बा मोसौ बायदि बा न' खरनि बोरमा बायदिखौनो जोङो बिब्दियै थुखैनानै फोथा फोननानै जोङो फोथाराव बै सानखालि उदाङै हेगारना दोनहैनायखौ नुयो आरो आरो नैथि बैसागुखालिबो जोङो बिब्दिनो ओ फुङावनो सिखारनानै न'नि गिदिर फोरनिफ्राय मान लानाय आरो बोर लानाय आरो बिसोरनो मा होनाय आरो गामिनि गिदिरफोरनोबो जोङो ओ बोर लानो थांनाय दिखौ जोङो दासिमबो नुयो आरो ओ बेनि उनाव जोंनाव दानि समाव बैसागुखौ स्नि सान फालिनाय नुयोना ओ बेनिनो जोङो थाम थि साननिफ्राय जोङो गासैबो गामिनि ओ जा एसे बे सेंग्रा सिख्ला बा गथ' गथाय बिसोरखौ जोङो रंजानो ओंखारबोनायखौ नुयो आरो ओ नोंथाङा जेरैबायदि ओ आइजोफोरा गाननाय बा हौवा फोरा गाननायखौ फोरमायदों बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो आइजोफोरखौ द ख'ना बिदन गोजा ब्लाउस आर'नाइ फालि हौवाफोर खौबो गोथां ओ गामसा आर'नाइ फालि बायदि लानानै ओंखारनाय खौ नुयो आरो बिब्दिनो ओ स्नि सान रंजाखांनायनि उनाव जे ला जोबथि सानखालि बयबो जोंना गामियाव ओ खायसे हाबाफारिफोर लानाय जायो आरो मोसानानै मोननाय माइरं बा फैसाजों ओंखाम बोथिसे जाज्लायनायखौबो नुयो आरो बिब्दिनो ओ हाबाफारिफोरा जोबखांनानै जेब्ला मोनाबिलि सम जायो बेवहाय जोङो खायसे मुंदां खा रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै रंजानानै बैसागुखौ बिदाय होनायखौ दासिमबो नुयो आरो नोंथां
औ नंगौ अब्ला नोंथांमोन औ खोनादों नोंथां अब्ला नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो बिबायदि एखे रोखोमैनो बैसागु खुंनाय जायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां
औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय औ नोंथांजों बैसागोनि बागै रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नों
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां